खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोथां
खोनथां औ खोनाबाय नोंथां औ खुलुमबाय
अ नोंथांआ दासान्दि माबोरै दं?
दाथ आं
हेल नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायाव राय्लायनि से अ नों ननोङा आंनो सम होनो हागोन ना? औ जोंओ दाव नाय होनोबा जों ओ बेखौनो मिथिगौ जे जोङो ओ आङो दावबायनायनि गेजेरावनो आङो ओ आं दावबायनाय जायगा फोरनि मुङानो जाहैबाय भैरब कुन्द' स कि, दारागाव गुवाहाटि सिरियाखाना बेफोरबायदिहाय अ जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो लोगोआव ओ माखासे बुस्थु लांफानो गोनां जायो ओ जोङो गावनि सेफ टिनि थाखाय। ओ बेफोरानो जाबाय जानाय ओ दै बथल, मुलि पिलफोर बि दिनो जानाय मुवा ओ बेफोरखौ लाना थांफानांगौ आरो जोङो गोजानाव बेरायनो थां बा दावबायनो थां-थाङोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोङो दावबायनो थाङोब्ला
उम
बिराद माखासे खो था मिथिनो मोनो। ओ बेलेक हारिनि रायलायनाय ओ जा ट्रेदिसनेल द्रेस गावबागाव बेफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो गियान मोननो हायो बेलेक हारिनिफ्राय अ जोङो आरो दावबायनो थांबाथाय जोङो जोंनियाव नर्ट इस्ट दावहाय बांसिन जोङो मिथिंगानि मि थिंगायारिल' खौ नुनो मोनो बारहावा लानो मोनो आरो जोङो जा ओ जोंनिया सकियावहाय जा दैमा दोङो अन्थाइ गोदोर गोदोर दोङो दैमायाव जा ओ दुगैनो जोङो मो मोजां मोनो ओ गुसुहाय बि दिनो जिरायनो मोजां मोनो आर ओ बुङोब्ला
उम
ओ स्कुलनिफ्राय थांनाय जायो ओ बिदिनो कलेजनिफ्रायबो थांनाय जायो आरो फेमिलिफोरजोंबो थांनाय जायो बिदिनो जोङो मनरन्जननि थाखाय बिदि दावबायनो थांनाय जायो जोङो ओ सानफ्रोमबो थ नआवनो थाबाय थायो बिदि खानसे ओम बेलेग जायगायावहाय बेलेग ओ बेलेग जायगायाव थांनानै जोङो गोसोखौ गोजोन मोनो बिदिनो जोङो बेरायनो थाङो बा जानाय लोंनाय जुग बारबो लांफानाय जायो बिदिनो ओ पिकनिक जाहैनाय रखम जायो आरोना जोङो ना बेदर गासैखौबो लांफाजोबनानै जोङो जों ओ मोजां जायगा नागिरनानै हाय सावनानै जाहैयो आरो अ नों माबा माबाफोर जायगायाव दाउबायनो मोन दोंब्ला बेनि बागै एसे फोरमायना हो नों हागोन ना?
उम हागोन औ हागोन। हागोन नोंथां। आंबो सिगां समाव बे माबा फरायनाय टाइमाव बिदिनो दाउ काजि रङायाव
औ औ नोंथां
काजिरङायाव ओमफ्राय मानासाव थाङोमोन हाइस्कुलाव फरायनाय टायेमाव ओमफ्राय ओरैनो सुरासनस्रा ओरै सखिदाराबोथ थांबाय थाखायो खाथि नालाय ओमफ्राय काजिरङा थानाय टायेमाव जोङो ओ बे जेब्ला आं एइच्छ एच फरायदोंमोन होमबा आंबो एइच्छ निफ्राय बासजों थांदोंमोन जोङो। बासजों बे काजिरङायाव दा बिजोंनो पिकनिक जानाय बायदि जेनोबा जायगा नायनाय गोजान जायगा नालाय बिदिनो जा ग्रा लोंग्राखौथ लांफाखायो नालाय। लांफाबाय जोंबो। लाना थांबाय स्टुडेन्टफोर थांदों टिचार थांदों सानै साथामसो टि चारबो थांफाबाय ओमफ्राय बिदिनो थांबाय काजिरङा नायनो थांबाय। गोसोखौबो मोजां मोनबाय गोजान जायगायाव थांनो मोनबाय नालाय। बयबो। खुसि ओमफ्राय थांबाय थांनानै पिकनिक स्पट दङ बेयाव काजिरङायाव, ओमफ्राय थांबाथाय मोनैबाथाय एसे गोसोखौ मोजां मोनो आरो जेनोबा ओमफ्राय गान्दाफोरनि मुरथि माबा माबि नुलाङो नालाय। खोनादोंना उम ओमफ्राय हाबहैनानै बिदिनो मोनसे पिकनिक स्पट दं। जोङो बेयाव आरामसे खाना खाना जानो हायो आरो बिदिनो गो बेलेग बेलग जायगानि फ्राय खाना जानो फैयो। ओमफ्राय जों बेयाव जोंबो जा जाहैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बेयाव माबा दङ मोनसे गान्दा थाग्रा मोनसे जायगा दं बेयाव जेनेबा जों पिकनिक स्पटआ बेलेग ओमफ्राय। बेयाव थांनोबा जोङो एक्सट्रा गारि भारा लानानै थांनांगौ आरो नायनो। बिदि उम ओमफ्राय जाय जाय फैसा दं जाया थाख खा दं जेनेबा नायहैनो हायो जेनेबा। फैसा होनांगौ बिसोरनो। ओमफ्राय बिदिनो बे बेबायदिनो बे मानासावबो थांदोंमोन आरो। मानासावबो जोङो थांबाय ओमफ्राय खिन्थु मानासाव गेटखौल बारनानै सिंथिं थांनो हो आखै थारमाने बासकु बासकु थांजाया ओमफ्राय इमान बुरजा मानसिखौ थांनो होआखैमोन बे थायेमाव ओमफ्राय बिदिनो लामायाव मैदेर मासे इदि नुबोदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय खाना थाना जाग्रा जायगा थाखायो नालाय लांफाखायो नालाय बायदिसिना जाग्रा मुवा दै माबा माबि लांफायो नालाय बेखौनो जानानै एसे इन्टारेस्ट खालामनानै फैदोंमोन आरो ओफ्राय बे उनाव सुरा सुन दा बे दारा असकियाथ जाम बे जों थांबाय थाखायो नालाय गरम बोथोर सफैबानो जों थानो दुगैनो थाङो मालाबा मालाबा लोगोफोरजों एसे इन्जय खालामनो थाङो खाना जानो थाङो बेबादिनो दार गाव बबो थाङो आरो
औ बिदिलसै जोङो दावबायनो थाङोब्ला बेलेग हारिनि ओ रायलायनाय रावखौबो बुजिनो मोनो मोन्थिनो मोनो जोङो गियान मोनबोयो दावबायनो थांनानै अ जोङा जा मिथ थिंगायारि नुथाय बेफोरखौ
औ औ औ गोबां सोलोंनो मोनो उम नों बहि पेन्सिल लांनानै नों बायदिसि सिना नटस खालामनोबो हायो उम उम ओमफ्राय बेलेग उम
फेरै बुस्थुखौबो नुना
औ उम ओम ओमफ्राय नोंथाङा बिनिफ्राय बेलेगाव थांबाव थांबावदोंमोन
ओहो आं बेनेगावथ थां खैनो मोनाखै ओ नोंथाङा बबाफोर थांफेरनो मोन्दोंबा ओ माबाफोर थांनायाव ओ दावबायनो थांनांगो लामा फोराव माबाफोर खैफोद जादोंब्ला एसे फोरमायना होनायसै।
खै जेबो थारमाने बासजों थांनायावथ बेयाव माबा थाखायो नालाय बिराद बुरजा सि-सिटुडेन्ट थाङो नालाय से मोजाङै थां मोजाङै थांखायो थारमाने
औ।
उम। ओमफ्राय
बिहाय दावबायनो थाङोब्ला आंथ आंना बासजों थारिस जों बिदिजों थांनो मोजां मोना। नोंथाङा मोनो नामा?
उम।
ना मटर साइकेल ना साइकेलजों थांना माजों थांनानै मोजां मोनो स्ख बेखौ एसे फोरमायना होनायसाय।
खाथिफोराव थांबाथ जेनेबा दारागाव सकियावथ जों स्कुटि बा बाइकफोरजोंनो थांनो मोजां मोनो। ओमफ्राय गोजान जायगायाव थ जो बिदि थांनो हाया ना बास लानांगौ जायो रिजार्भ रिजार्भ गारि लानांगौ जायो‌। बिदि आरो उम। आङो माबायावबो थांखांबाय जेनेबा बगामाथि उम नोंथाङा बगामाथि औ
खोन्थानाय एसे।
बगामाथियावबो बिदिनो पिकनिक स्पट मोनसे बेयावबो जों थांदोंमोन उम बासजोंनो थांदोंमोन। आं बेखौ माबा डिग्रि फरायनाय टाइमाव थांदोंमोन बेखौ डिग्रि। इदिनो टिचारबो थाङो स्टुडेन्ट थाङो जों इदिनो सिगां थानाय बायदिनो खाजिरङा थांनाय बादिनो बिदिनो थांदों आरो जाग्रा मुवा बायदिसिना लानानै थांखायो नालाय। बिदिनो थांबाय। बगामाथि एसे हाजो जायगा दै बोहैयो ओमफ्राय जायगाया हाजो गोजा ओरैबो ओरैबो हाजो दं ओमफ्राय गोजौआव मोनसे मन्दिर दंमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो नावबो दङ' फैसा होननानै नावबो जावनो हायो। उम ओमफ्राय बिराद मानसि फोर फैयो इनजय खालामनो ओमफ्राय इदिनो खाना जानो फैयो, जोंबो इदिनो थांनानै बेरायनो थांनानै खाना जानानै फैदोंमोन आरो। जायगाया मो जां उम।
औ बिदिनो जोङो गुबुन जायगायावहाय बेरायनो थांमोन। थाइ ओ गियान मोननो हायो। उम उम नुयिफोरखौबो नुनो मोनो जोङो बिदिनो जोंनि हादोर रावल' नङा जोंनि ओ असमनि बाहेरावबो जोङो थांजायो बे बेफोराव थांबाबो बांसिन जोङो गियान मोननो हा हायो। बेथ' जोंनि खाथि खाला दारागाव सकि बेफोरावथ' बांसिन गैया जेरैहाय जोङो तेजपुर ओ शिबसागर बि बे फोराव जोङो आग्लानि फोरखौ नुनो मोनो। जेरै जय हाग गर जेरेंङा फथार बेफोरखौ नंगौना नोंथां औ।
जेनेबा आंथ' थांफेराखै नालाय। थांदों गुहाटियावथ' बैफोरबायदियाव बेरायनो थां
औ जोंनि खाथियावनो गुवाहाटियावनो जोबोद नायनो लागा ओ जायगाफोर दोङो बेहावबो सिरियाखाना दङो। ओ जेरावहाय जोङो जिब जुनारफोरखौ ओ जा थसालियाव माबा जोबथेना दोन्नाय नुनो
औ औ नुयो औ नंगौ
बे बेफोर जा खाथि जायगा बेवहाय आङो ओ ओ बाइकजों थांनानैनो मोजां मोनो मानो होन गारिजों थाङोब्ला ओम खर गिदिंनाय गोबानाय बिदिहाय
औ औ जायो औ नोंथाङा माजों थांदोंमोन?
अ आङो ओम बासजों थांदों थेवबोहाय बिदिनो आंनि आङो गोबाल लांदों आरो थांनायाव
नंगौ गारि गाखो गोजान लामा थांथाराबा बिदिनो जायो औ ओम ओम
नोंथाङाबो बिदि जा फेरो नामा?
औ
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला जोंनिया समा जाथबाय औ नोंथांजों रायज्लायना आङो गोजोननाय मोनदों औ बिदिब्ला कलखौ दोनथ जागो न नामा नोंथां
दे दे बिदिब्ला
औ औ दे